औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों ओ जोङो मागो सोम मागो फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांजों रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
जोंहा मागो फोरबो होनोब्लाथ' मिथिखायो नङा होमबा? बर'फोरनि ओ बोथोरजों सोमोन्दो गोनां फोरबोफोरनि गेजेराव जोंहा जोबथा फोरबो होननानै बुङो मागोखौ नङा होमबा?
औ
जोङो सेथियावहाय बैसागो बेनि उनावहाय ओ आमथिसुवा ओमफ्राय थाम थियाव जोङो खाथि गासा ओमफ्राय ब्रैथियाव ओंखाम गोरलै जानाय बेनिनो बाथि फोरबो महरै जोङो मागो फोरबोखौ फालियो नङा होमबा?
औ
बे मागो फोरबोआ जोंहा ओ फुस दाननि जोबनाय सानखालिनिफ्रायनो जायो होननानै बुंनो हायो। नङा होमबा? जाय दिनखालि जोङो ओ गामिनि सेंग्रा सिख्ला बा गथ' गथाय बयबो मा खालामो जोङो लावखार ओंखाम जायो नङा होमबा?
औ।
बेलागुर बेलागुर लुनानै। बे बेलागुर लुनाया जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि नेमखान्थि। बेखौ जोङो पुस दाननि जोबथा सानखालि जोङो सावो बा जोङो बेखौ जायगा लानानै जायगा जोङो सानसे सिगांबो जों सावनायखौ आथिखालाव नुनो मोनो। नङा होमबा? बेखौ जोङो बेलागुरखौहाय सावनायनि ओ सप्तासे बा जोङो सप्तानै सिगाङावनो जोङो रेडि बानायनानै दोनखाना लायो बा गोदोनि दिनाव जोङो बेखौ गामिनि गथ' गथायफ्रा मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो जोङो रेदि बानायनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन।
औ।
बेनि उनाव जोङो बैदिनखालि बयबो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बयबो
बेदर आखाय जानायजों लोगोसे जोङो रंजा बाजा खालामो। बिनिनो जोङो सोरां अखानायसि सोरांसि सोरांसि समाव जोङो जिनै ओ रिंगा बारनायनि उनाव जोङो सावनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
बेनि उनावहाय जोंहा अखानायैथ' जोङो सेथि मागो फोरबोनि सेथि सान नङा होमबा?
औ नंगौ।
ओं बेनो बेबादिनो बे ओ बेलेगर सावखालिनो जोंहा आरोबाव माखासे खामानि जों मावबावनाय नुनो मोनो। दोरोङारि गोदोफ्राय फोथायनाय बायदि जेरैहाय जोङो गय फिफां नालेंखर फिफां बायदिफोरखौ जोङो सरखोन्दा माइ माबाजों माइ सरनायनि बे थेंगलजों जों खानायखौ नुनो मोनो। बेयाव जोंहा माखासे फोथायनाय दङ। बेफोर फोथायनायखौ नोंथाङा निस्सय मिथिगौ जानांगौ।
औ मोनथियो एसे।
अह। बुंनो हागोन ना?
बे फोथायनायनि होननानै बुङोब्लाथ' आं मोनथिनाय बायदिब्ला बे दंफांफोरखौ बे खानायनि फोथायनायानो जाहैबाय ओ खान्थाल बिफाङाव खानानै होयोब्ला खान्थाल
औ।
बिफांनि फिथाइआ बुरजा थायथों होननानै खायो बा गिदिर गिदिर जाथों होननानै खायो। गय फिफां फ्राव खायोब्लाबो गय बिफाङाहाय गय बिफांनि फिथाइफोराहाय बुरजा बुरजा थाइथों बा गिदिर गिदिर थाइथों होननानै खानाय जायो बेखौ आं मोनथियो आरो नोंथां।
नंगौ ओ जोङो बेबायदिनो जोंहा फोथायनाय दङ नङा होमबा? जोङो जेरैहाय ओ माइ माइ बिदाङा जोंना रग' रग' नङा होनब्ला? माइ माइया सरनाय थेवलजों जेनेबा जोङो ओ खायोब्ला जोङो माइ बिदां बायदि जोङो ओ बिदां बरहा थायथों होननानै जोङो फोथायनानै खायो बा जोङो जायगा लानानै जायगा जोङो माइ जिगाबजोंबो खानाय नुनो मोनो। आरो ओ गोदोहाय जोङो खोनाबावोमोन ओ जेनेबा ओ बिखुङाव जोङो ओ गथ' बानानै खायोब्ला लायनो माने फिथाइया माने बांसिन आरोबाव जाबखो जाबखो थायोमोन होननानै जोङो फोथायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ।
दा जोङो आ बे मागो फोरबोआवथ' जोंहा आ रंजानाय बानायजों लोगोसे जोङो ओ फिथा आ फिथा जानायफोरबो नुनो मोनो नङा होमबा?
औ।
ओ बे ओ फिथाखौ जोङो बायदि बायदि फिथा जानाय जों नुनो मोनो। जेरैहाय ओ फिथा गोलाव जायखौ एन्थाब होननानै बुङो। आ बेनिफ्राय सिथाव आरो आ नालेंखर लारु बिदिनो सिबिं लारु बायदिसिनाफोरखौबो जोङो ओ जानाय नुनो मोनो।
औ।
जाय फिथाफोरखौ आ ओ माइब्रा माइरंनिफ्राय जोङो ओ देनानै लायो।
औ।
नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोर ओ फिथा देनाय बा फिथा जानाय हुदाया एसे एनै ओ सोलायलांबाय आ बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंगोन नामा?
ओ फिथा जानायाथ' एसे सोलायबाय। ओ मानो होनोब्ला जुगाबो सोलायबाय जेला ओ गासैबो सैबो बिथिङावनो बर'फोरा सोलायदों। बेबायदिनो फिथा जानाय बा बेलागुर लुनाय बा मागो खुंनाय बेफोर गासैयावनो जों नोजोर होयोब्ला सोलायनायखौहाय एसे एसेब्लाबो जों नुनानै मोनो। नङा होमबा नोंथां? बे फोरनिनो सोमोन्दै नोंथाङा सोंबाय जेला, आंबो आंनि ओ आं जा मोनथियो बेखौ एसे नोंथांनो फोरमायलांनो सानबाय। जोंहा फिथा जानायखौ आङो एसे उनाव दोन्थ'नानै आङो सिगाङावहाय बेलागुर लुनायनिनो जेनेबा सोलायनायखौहाय एसे खोन्थानो सानदों।
औ।
बेलागुराथ' जोंनाथ' ओ बेलागुर बानायनायावहाय हमनानै ला जोंहा औवा औवा होयो सिङावहाय औवा गोथांखौ दाननानै औवा होयो। आरो औवा होनायनि उनावसो बबेबा बबेबा जायगायावहाय ओ थालिर बिलाइ गोरानखौ होयो जाबनानै। बे आरो बबेबा बबेबा जायगायावहाय हमनानै ला जिगाबजों बानायो जिगाब होयो सायावहाय औवाखौ सिङाव होनानै औवा गोथां खौहाय बेनिफ्राय बेनि सायावहाय जिगाबखौ जाबनानै बानायनायखौ नुनो मोनो। आरो बेथ' गोदोनिया हमनानै ला नोङो गोदोनिया ओ थालिर बिलाइ गोरानजों बानायबाय आ-आरो नङाब्ला ओ माइ जिगाबजों बानायबाय नाथाय आथिखालावहाय बेखौ ओ मोनसे गोजौ मोनसे माबायाव लांनाय हिसाबै माने ओ बबेबा प्रग्रामफ्राव दिन्थिनाय हिसाबै ओ न' बायदि बानायनानैबो सावनायखौ नुनो मोनो। बबेबा बबेबा माबाफोर फालियोबा प्रग्रामफोर फालियोबा न' बायदि बानायनानैबो मोनसे थिनथाला न' मा बायदिसिना बेफोरबायदि बानायनानैबो सावनायखौ नुनो मोनो। बेयो जाहैबाय दानि सोलायनाय होननानै बुंनांगोन। आरो बेबादिनो सोलायनाय होननानै बुङोब्ला थ' आथिखालाव जोंनिथिंजाय नोंथां नोंसोरनिथिं नंगौना नङा जों थिंजाय बे ओ बजा सरनाय दांग्रि सरनाय बे थेवलजोंहाय गय बिफां बा खान्थाल बिफाङावहाय जा फोथायनाय जों खायो बे बिफांनि फिथाइफ्रा बुरजा बुरजायै थायथों बा ओ गिदिर गिदिर जाथों जाबफो जाबफो जानानै थायथों होननानै बेफोरखौ दा बांसिनानो नुनो मोनबांलिया आरो बे मागोखौ खौ लानानैनो गोदोनि दिनावहाय जोङो नुनो मोनोमोन आरो जों जेनेब्ला नुवाखैब्लाबो खोनायोमोन जे फुंनि ओ फुङावहाय सिखारनांगौ होननानै फुङावनो सिखा रनानै दाउखा ओ गाबिनि सिगांनो मानसियाहाय सिखारनानैहाय दुगैनांगौ। होननानै खोनायोमोन आरोना ओ नङाब्ला बादुवा जायो होननानै बेखौ हाय आथिखालाव बांद्रायखौनो फालिनायखौ नुनो मोनला। बेबो जाहैबाय सोलायनाय मानो होनोबा दायो हमनानै ला जुगाबो सोलायबाय बेनि थाखायनो जानांगौ बेफोर माखासे नेमखान्थिफोरखौ बर'फोरखौ गारबोनायखौ नुनो मोनो। दायो आङो बुंनोसै नोंथाङा जे सोंदोंमोन फिथाजानायनि सोलायनायनि सोमोन्दै ओ फिथा फिथा जानायनि सोलायनायाथ' जोंहा गोबां सोलायबाय गोदो हमनानै ला नोङो ओरैनो ओ माइब्रा माइरंनिफ्राय मोननाय फिथा दहाय नोंथाङानो मख'लांनाय ओ सिथाव फिथा सिथाव फिथाखौथ' जोंनिथिं बांसिनानो बांद्राय सिथाव होननानै बुंनायखौ नुनो मोना बा सोरबा सोरबा बुङो। नाथाय जोंथिं बांसिन थावनि फिथा होननानै बुङो आरोना नोंथां आरो बे फिथा एन्थाबखौथ' फिथा एन्थाबानो बुङो। बेफोरखौथ' दासिमबो बानायनायखौ नुनो मोनो नाथाय बानायोब्लाबो ओ बे थावनि फिथायावहाय गोदो हमनानै ला बेखौ ओ माइरंनि बे माइब्रा माइरंनि गुन्दैजों ओ दैयावहाय ओ दै इसे होनानै संख्रि एसे होनानै बेखौहाय ओ था बानायनानैहाय एवोमोन नाथाय आथिखालाव बेयावनो ओ सिबिंफोरखौ सिनिजों देनानै गलायनानै बेखौ सिङाव सोनानै माबा आनार खोलिना मा होनो बे बेफोरबायदिबो बानायनायखौ नुनो मोनो नुनो मोनो बेफोरबायदि बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो एनथाबखौबो आथिखालाव ओ बायदि रं होनानै माबायदि रं होयो आं बेखौ बांद्राय एसे मिथिया नोंथां नाथाय
ओं।
गोबां रं होनानै गाब होनानै बानायनायखौ नुनो मोनो। गोमो गलाब बायदिसिना होनानै।
औ।
बेफोरबायदि बानायना जानायखौ नुनो मोनो आरो सिबिं फिथायाबो। हमनानै ला गोदोनि दिनाव बर'फोरनि गेजेराव सिबिं फिथा जानायनि हुदा दंना गैयामोन नाथाय आथिखालाव बे सिबिं फिथाखौहाय गुबुन हारिनिफ्राय सो बास्लायबोनाय होननानै बुंनांगोन ओ मानो होनोब्ला बे सिबिंजों बिदि लारु बानायनायखौ ओ जोंनि माबा ओ हमनानै ला जों मोनथिफेरामोन। आरो बे नारेंखलनि लारु नामा बेखौबो हमनानै ला जोंनि बर'फोरनियाव हाय गैयामोनबो जानो हागौ बियो गुबुन हारिनिफ्राय ओ बर'फोरनियाव बास्लायबोनाय होन होननानै बुंनो नांगोन आरो बिदिब्ला नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
जासिगोन दे।
दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां।